हेलौ ओ खोनादों ना नोंथाङा औ ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों
आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां नोंथाङालाय
ओ आंबो ओरैनो दं नोंथां
औ
ओ नोंथांना खबरफ्रा मोजां ना
औ मोजाङैनो दं दे दासान्दि नोंथां नोंथांनालाय बोरै
आंनाबो दासान्दि मोजाङैनो दं नोंथां आं नोंथांजों ओ नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिक एबा आयदानि सायाव सावरायना फैनोमोन नोंथाङा एसे दसे सम आङो टाइम होनो हागोन नामा
औ हागोन दे नोंथां देलाय बुंलाय नोंथां
औ आङो ओ इनभारमेन्ट एबा आबहावानि सायाव नों नोंथांजों एसे सावरायनो नागिरदोंमोन जे औ जेथु आबहावाया जोंना सिगांनिफ्राय लानानै दासिम माबायदि गुबुंले जालांखो एबा माबायदि जालांनो हमखो नोंथाङा एसे फोरमायना होगोरनो हागोन नामा?
औ जोंथ' आबहावा होनना बुंङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफांखौनो बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ
बिदिनो जों बिफां लाइफांखौ न' बिफां लाइफांखौ माने जानला मानला दानफाय नाङा आरोना ओमफ्रायहाय बिदिनो जोङो गारि मथरनि थाखाय जोंनि आबहावा बिदिनो माने गुबुंले जादों आरो ना बिदिनो बार गेब्रोंनाय बुङो जायखौ माने बिदिनो जानला मोनला जेरै जों दा बिफांखौ जेरै जों बिफाङाबोथ' मोनसे जेनेबा जिउ दं होननानै बुंजायो बिफाङाबो जिउ जोङो बिदिनो ओंखायनो जेनेबा जों जानला मानला दानफायनाङा बिफाङा जेरै मानसियाबो जेरै थांना थायो बिदिनो जोङो बे बिफाङाबो बिदिनो थांना थायो आरो बेखौ गायनो थाखायथ' जेनेबा फिसानिफ्रायनो जेनेबा जोथोन लानो थाखाय बायदि जोङो बेखौ दै होनानैसो जों बिदिनो गाय जेब्ला हाखौ जावग्लिनानै माने बिफांखौ जोंथ' गायो न' जावग्लिनानै माने बे खौ जोङो फिसानिफ्रायनो जोथोन लाबोनांगोन आरो लाबोबासो माने बे बिफांहाय माने देरबोगोन आरो देरबोनानै जों बिदिनो बिफाङाथ' बायदि रोखोमनि दोङो जेरै खान्थाल फिथाइ बिबायदि फिथाइबो मोनजानाय बिफांफोरबो दङ बेबायदिनो जोङो बिफांफोरखौहाय जोथोन लानांगौ आरो ओंखायनो जों जानला मोनला बिफांफोरखौ दानफायनो नाङा आरो बे बे बिफांफोराबो जोंनि खामानियाव बुहुद खामानियावनो होयो जेरै गार्ड बानायनाय जेरै जों बायदि जेनेबा आरांगा सियार आलना बायदिफोर जेनेबा जोङो बेनिफ्रायनो जों मोनो आरो ना
औ
आरो नोंथाङाफोर मायाबाफोर बुंबावगोन नामा बेनि सोमोन्दै?
जों आबहावा एबा इनभाररनमेन्ट होनोब्लाथ' जोंहा बेबायदिनो सिगांनिफ्राय लानानै माबायदि गुबुंले जादों आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों
औ जागोन दे नोंथां
औ गोदोथ' बेफोरबायदि जों दानि थासारि बायदि जेबो गारि मथर गैयैनि जाहोनै गोदोहाय जोंनि आबहावाफोरा मोजांमोन हथ' बारहावाफ्रा मोजांमोन गोदोहाय जोंहा बेबायदिनो दावराव दावसिबो जायामोन जेरै गारि मथरनि बेफोरनि जाहोननायबो माने दायो दानि सोलिबाय थानाय थासा सारियाव गोबां जोंनि थासारिफ्रा आबहावाया बिराद गुबुंले जालांनो हमबाय बेबायदिनो जोंनि सुबुं माहारिनि आदब खायदाजों बनाय जानाय जि थु गारि मथर गोबां बायदिसिना रोखोम जिथु फेक्ट'रिफोर गोबां बेफो फोरावहाय बेबायदि खामानि मावनाय जिथु फेक्ट'रिनि फ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनिफ्राय गोबां माने बेफोरनिफ्राय उखुन्दै गेस ओंखारनाय बेफोरनिफ्राय जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांनो हमबाय मानो होनोब्ला बोरै गुबुंले जादों होनोब्ला जोंहा बेबाय दि गोबां उखुन्दैफोर ओंखारनायनि जाहोनै जोंनि बारहावाफ्रा गाज्रिनिफ्राय गा ज्रि जालांनो हमबाय बेबायदिनो गोबां माने गरमनिफ्राय गरम जालांनो हमदों जिहतु जों जोंनि दंफां लाइफांखौ जों ओरैनो दानफायनानै गारो नङा होमबा।
औ नंगौ।
जोङो जिथु जोंनि नांगौ खामानिफ्राव जोबोद माने जों बाहायो जिथु जोंनि न' लुनाय होन जोङो जिथु बन सावनाय गोबां खामानि जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जोङो बेबायदि जोङो बांद्राय जोङो दानफायबाय थायोब्ला एबा जों बांद्राय मिस इउस खालामोब्ला जोंनि थाखायनो खहा औ आरो जों बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो नाजानांगोन अब्लासो जोंनि इनभारन मेन एबा आबहावाया मोजां जालांनो हमगोन जिहेतु जोङो दंफां लाइफां फांसे दानफायोब्ला जोङो बेबायदिनो फांबा एबा दस्राफोरजों गायफिननो नांगोन अब्ला सो जोंनि थासारिया मोजां जालांनो हमफिनगोन। गोदोनि बायदि जालांफिननो हमगोन जिहेथु जोङो नायो सिगांनि लानानै दासिम जोंनि थासारि सोलिबाय थानाय आबहावाया एबा जोंनि इनभारनमेन्टआ जोबोद गरमनिफ्राय गरम जालांनो हमदों। जिथु जोङो दंफां लाइफांफोरा खम जालांनो हमबाय गोदोनि बायदि एभेलेबोेल गैला। दानि बे जोंनि थासारियाव जों बेफोरखौहाय सुस्रांफिननांगोन सुबुं माहारियानो। जिथु जेंनाखौ लाबोदोंब्ला सुबुं माहारियानो जों बेफोरखौ ओ सु-सुस्रायफिननांगोन आरो जों आरो जिथु जों गारि मथरखौ बेयाव जों बांद्राय सिगांनिफ्राय लानानै दासिम एसे जोङो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला गोदोहाय एसे माने फाइभ इयार्स बेक माने बेवहाय गोदोनि गारि फ्रा उखुन्दै गयोमोन दानि दानि गारि फ्रा माने बांद्राय बेबायदिनो उखुन्दै गनो मोनला माने। गला आरो नुला माने जोङो माने एसे आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेद जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे जोंनि थाखायनो मोजां मानो होनोब्ला जोंहा उखुन्दै गयोब्ला जोंनि थाखाय इनभारनमेन्टआ गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोङो दा मोजां सिनां साबसिन जों नुनायखौबो जों नुनो मोनदों जितु गारि मथरफ्रा जेरै इलेक्ट्रिकनि ओंखारदों बे गारि मथरनि फ्राय जोङो माने बै उखुन्दै एबा पेट्रल सावनायनिफ्राय जोङो बासिनायखौ जों नुनो मोनो। जिथु जोंनि आबहावाया गाज्रि जानाय नङा आरो नोंथाङा फंनैसो फोरमायबावनो हागोन नामा बेनि सायाव थ
बे जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो जेरै दंफांखौ जेब्ला दा फांसे दा बिदिखौ माने गायनांगौ बिदि होन्दों नङा होमबा नोंथां? बिदिनो नंगौ जोङो बिफांखौहाय बिदिनो जेब्ला दानफायब्ला माने बिदिनो जोङो गायफिननो नांगोन। अब्लासो जोंनि बिदि जोङो बे बिफाङाबो जेरै थांनानै था गोन होननाय बदि आरो बे बिफाङावहाय जोङो बिदिनो अब्लानियासो जोङो बिदि सायायाव जिरायनानै थानो मोनगोन। जेरै जों दा गोलोम बोथोराव बिदि दसे सम जिरायनानै थानो मोनो। अब्ला बिदिनो जोङो बे बारहावा लानो हायो। बिदिनो बे बारहावाखौ लाब्ला बिदि गोजोननाय मोनो। बिदिनो न' सिङाव थाबाय थाबोब्लाबोथ' जाया जोङो। मानो होमब्ला बे फेननि बार बारहावहाय माने बिदि लाबाय थाब्ला मानसियाबो एसे जेनेबा दुरबल बायदि जालाङा आरो बिदिनो आरो लोमजानाय एसे लोमजानायफोराबो बिदिनो जानो हमो जोंनि बेमार आजारफोरा
औ
बिदि पेेनफोर ह लाबाथाय बिदिनो म दसे बिदिनो मोनथाबब्ला मोजां आरो बिदिनो बिब्दिनो बिदिनो जेरै जेरै बेफारिफोर फालांगिफोर दं न बेफोर माने जेरै जोंफोरनिफ्रायनो फाननानै ला लांनानै बिसोर बिसोरो मानेयाव फानहैयो फानहैनानै बिदिनो बिसोर
औ
बि आरोबा जों जेरै फारनिसारफोर नांगौ जायो न' जेरै बांसिन
जेरै माने बेवहाय बर' बर'ल' नङा बांसिन
सुबुंफ्रा हाबा जायो न' बेवहाय माने सासे सिख्लाखौ माने बिलाइनो थाङ बिदिनो बे आरो आलला
औ
गसि बेफोरखौहाय आरो बिदिनो बेसादार बानायनो हाङा बिदिनो आरो बिदिल' नङा आरो बिदिनो जोङो जेरै मानि बेवहाय जेनेबा आबहावा आबादावथ' बिदिनो जेनेबा बायदि माबाफोराबो गोलैयो जिब जुनारफोराबो गोलैयो बिदिनो आरो बेखौ जों माने जोथोनै लाबाय थानांगोन आरो बिदिनो आरो गोबां सिगां जेरैहाय माने गोदोहाय माने बिदि मटर गारिफोरा माने गैयामोन आरो बेवहाय समाव जेब्ला माने बुंनाय बिब्दिया माने जायामोन ओमफ्रायहाय बिदिनो बुहुत खममोन आरो नाथाय दानि जुगावहाय गोबां बिदिनो होंगो दोंगो गारि मथर जानो हमबाय आरो गोबाङानो माने बिदि जेनेबा थांलाय फैलाय राहानिबो गोबां बिदि ज मानो होनबा गोदो आथिंजोंल'सो थाङोमोन आरो बिदि साइकेलजों माने साइकेलाबो माने गैबावासोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव बिदि गोबां गारि मथरानो बांसिन जानो हमबाय बेनिखायनो गारि मथर जानायनि जानायखाय बिदिनो गोबां मानसिफोराबो जेरै एक्सिडेन्टफोरा बांसिन जानो हमबाय आरो बिब्दिनो जों माने गावखौ माने जेरै गारि मथर जादों होनब्लाबोथ' बिदि सोङो माने स्पिडहाय माने सालायनो नाङा आरो बिदि माने गावनि जेनेबा गावखौ माने मोजाङै लाखिनो थाखाय बिदिनो जेनेबा एसे लासै लासै सालायबाबोथ' माने सहै हागोन नङा होमबा
बिदिनो जोङो गावखौनो मोजाङै लाहैनांगौ आरो बिदिनोसै आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा
आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा जिथु गारि मथरा बांद्राय जादों न औ नंगौ गारि मथराथ' जोंनि बे माबायावहाय जोंनि वर्ल्ड एबा दुनियावहाय बांद्राय जालांनो हमबाय गोदो ओम फ्रायथ' गोदोथ' बेबायदि गैयामोन दाथ' जेवगा मागा जाबाय मानो होनोब्ला सुबुं माहारियाबो जोंना बांलांनायनिफ्राय बांलांगासिनो। बेबायदिनो मानसिफ्रा एरनायनिफ्राय एरगासिनो बेनि थाखायनो जोंनि गारि मथरफ्राबो बांलांनो हमदों। मानो होनोबा बे ओ गारि मथरनि जाहोनाय सुबुं माहारिया जेरै नोंथाङा होननाय बायदि एक्सिडेन्ट जायो जों जानायखौ जों नुनो मोनो जिथु ओ गोबां बेबिदि गारि मथर जिथु ओ सालायनानै गोबां बेबायदिनो स्पिडाव सालायो। जथु जों बेफोर खौहाय एसे जों हमथानांगोन रैखा खालामनांगोन बेनिफ्राय जों जिथु बोरैहाय बार गनो हायो एबा जों नोंथां होननाय बायदि जिथु जों लासै सालायबाबो जों मोनहैखायो। नङा होमबा औ आरो बेबायदि आबहावा गाज्रि जानाय होनोब्लाथ' गुबुंलै जानाय होनोब्लाथ' दै दैनिफ्रायबो जायो गोबां मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला दैया जेरै बोरै गुबुंले जायो जों जितु जों इउस खालामनाय जों बेबायदिनो प्लास्टिक मुवा जाग्रा मुवा फोर जों गारनानैसो जोंनि दैफोरखौहाय जों गुबुंले खालामो नङा होमबा नोंथां जों बेफोरखौहाय जोङो रैखा खालामनांगोन थु जों दैफोरावहाय जों लेथ्राफोर एबा गाज्रि बुस्थुफोरखौ जों गारनो नाङा। मानो होनोब्ला बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां गेस ओंखारना जोंनि सुबुं माहारिनि देहाफोराव गोहोम गोग्लैयो बेमार आजारफोर जायो बेखायनो जोङो माने होबथानांगोन बेफोराव जोङो साफ सिखन लाखिनोबा जोंनि आबहावाखौ जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन अब्लासो जोङो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो ओ जोबोद गोलाव जायो नोंथाङा जोंना दा समाबो जाना फैबाय नोंथाङा बेबायदि आंनो
औ औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां। दे बिदिब्ला
औ दे